हेलौ नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथां।
खोनादों खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो एबा मा हाबा मावगासिनो।
दा दाम गरमथारना बोथोरा। दंफां सायायाव।
अ नोंथां नोंथाङा दासान्दि जेबो हाबाफोर मावथ'आखै नामा
गरमाव जेबो मावनो
नोंथांना एसे नेटवर्क प्रब्लेम नामा बांद्राय मोजां खोनाफैयाखै
ओम गरमाव जेबो मावनो हाया खोनादों
अ नोंथां
दामानि बोथोरा गरम
औ
हाबा मावनो हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ खोनायाखैनामा नोंथा मा जाखो हेलौ नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लेम खोमालै नोंथां माथो जेबो खोनायाखै